औ औ खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो
औ खुलुमबाय नोंथां ओ नोंथांङा मा खालामगासिनो दं?
दंङ आंङो जिरायनानै दंङ। हेलौ
औ औ नोंथां खोनादों औ नोंथां हेलौ औ आं ओरैनो जेरायनानै दं नोंथां।
औ औ हब्ला बुंदो नोंथांङा आंनिसिम कल हरनायनि गुबै जाहोनखौ
अ नोंथांनो आंङो ओ मोनसे जेनेबा नाफामनि बागै सावरायनो नांगौ होननानै हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ
नोंथांङा फ्रिब्ला सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे
अब्ला जोमबा ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होदों नाफामनि बागै जेनबा। ओ माबोरै बानायो आरो जेनेबा बेखौ जाब्ला जों जोंनि देहायाव बा मा जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ अब्ला आङो बुंग्रोनोसै गिबियावनो ना फाम बेथ' जाहैबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नङा होनोमब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आब आबै आबौमोना बेखौनो बानायनानै जाबोदों।
औ नोंथां।
औ बेखौ जाबोला जोंनि देहाया मा जायो बेखौथ' आं मिथिला नोंथां। नाथाय जोङो बेखौ जानानै जोबोद गोथाव मोनो। बेनि थाखायनो जों बेखौ जानाय जायो गुबुन उना माबोरै मोनो आं मोनथिया नाथाय आं बिराद मोजां मोनो आरो बेनि मोदोमनायखौनो।
औ औ आंबो मोनो।
मोनो आरो औ अब्ला आङो बुंग्रोनोस बेखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो आंबो। ओमफ्राय मिथिया अब्लाबो जाखिनि एसे मिथिगौ आङो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनोसै।
औ औ
सो औ नाफाम बानायनोब्लाथाय जोंहा गिबियावनो ना फिसा फिसाफोरखौ बानायनो हाब्लाथाय जोंहा मोजांसिन आरो ना गेदेरखौथ' जों बिदि गुन्दै खालामनो हाया नालाय बेनि थाखायनो। जोंहा ना फिसा फिसाफोरखौ नांग्रोगोन।
औ
औ बे ओ दाथ' जोंहा रावाबो बि बि गुरहैबाय थानो सम गैला।
औ
नङा होमब्ला नोंथां आरो सम थायोब्लाबो बा खायफा-खायफानि गामियाव बेफोरबायदिनो दैमा-दैसा बिदि गैया नालाय। बेनि थाखाय थाखायनो जोंङो आं बुंनोसै बाजारनिफ्रायनो बायनानै लाबोनानै बानायनाय जायो होननानै, थिग बेफोरबायदिनो जोंङो ना फिसा- फिसाफोरखौवहाय ना मावा, ना फिथिख्रि बेफोरखौवहाय जोंङो बायनानै लाबोबाय नोंनि नोंङो नाफामखौहाय बेसेबां बेसेबांसो जखानि, बेसेबांसो बिबांनि नोंङो बानायगोन बे हिसाबै नोंङो नाखौ बानायना बायनानै लाबोनांबाय नङा होमब्ला नोंथां? बेनि थाखायनो, औव नाखौ बायनानै लाबोबाय बेनि उनावहाय मोजांङै सायनानै जोंङो सुनानै लाबाय
बेनि उनावहाय जोंङो बेखौ फोरानबाय। बिदिनो फोरानबाबो जों जोंङो बांद्राय रानख़्रब फोजोबनो नाङा आरो नोंथां एसे एसे रानदबनो होनांगौ।
औव।
औव अब्लाबो बांद्राय इसेल' नङा एसे मिडियामनि आरो रानख्रब होद्रायनोबो नाङा बा रानद्रायैबो । औव बेनि उनावहाय जोंङो बे खौहाय नांगौ आरो ना दिंखि एबा उवालाव जोंङो देनांगौ आरो बेखौ देनायावहाय जोंहा थास' बुगाखौ होफानाय जायो आरो। खायफाया खोनानो मोनदों आंङो खायफाया खुम्ब्राबो होफायोननो? नाथाय आंङो खुमब्रा होफ खौनो मोनाखै आरो मा नाथाय सौगा होफानानै बानायनाय। आ खौहाय
औ। औ ंखार द
औ बिदि ज नाखौबो देलायबाय। औव खानादों नोंथां आंङो
औ
बिदिनो जोंङो नाखौ देरबाय आरो थास' बुगाखौ खौबो जिरना लानानै आराम बिलइबाय बिदिनो जोंङो जमायैहाय बेखौ देनांगौ आरो।
औ
लानानैहाय जों बेखौ ओ खायफाया लादु, लादु बानायनानै फोराननाय जायो जायो। आरो खायफाया ग्लासनि भयामावहाय बेखौ मोजाङै- सोनानैहाय बिखौ उवा उहा लानो हायिबायायदि एबा बार हाबनो हायि बायदि बै थालिरनि बिलाइ गोरानखौहाय खफा मारिथेनानै एबा प्लास्टिकखौहाय खफा मारिथेनानै बेफोरबायदि दोननाय जायो आरो गोबाव समहालागै।
बिदिनो बियो जेसेनो गोबाव सम जागोन एसेनो बियो एसे मोदोमनाया मोजां। सिं जायो आरो जेसेनो गोबाव समसिम नोङो बेखौ दोननो हागोन। बेफोरबायदि आरो आरो बेवहाय खारैबो होफादेर। खानानै बेखौ मि मिलायनो हायो मिक्स खालामनो हायो नङाब्ला। होआबाबो जायो आरो अब्लाबो आङो। खारै होफानानै बानायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो आरो जोङो फिथा लादु लादु बानायनानै बेखौहाय सानदुंङाव एसे फोराननानै। भयामआवहाय सोनानै दोनो आरो आरो बानायाब्लाबो बिद बिदिनो सोनानै दोनो आरो लादु बानायाब्लाबो। उम आरो लादु बानायनायनिख्रुइ आङो लादु बानाया लासिनो सोनानै दोननायखौ। हाय एसे गोथावसिन मोनो आरो मोदोमनायाबो एसे मोजांसिन जायो। बेखौ। मास मोनसे मोननै बेफोरबायदि समसिम दोननानै जानो हायोब्ला मोजांसिन।
औ
औ बिदिनो जोङो बेखौ बायदि बायदि बे ओंख्रिजों लगायनानै जानो हायो। बा नाफाम गोजाखौबो जोङो खारै एसे होनानै बिदिनो जल खालामनानै जानो हायो। आरो थास' बिबारफोरजों बिराद गोथाव जायो आरो बेयो जानो।
औ औ औ
औ बेनोसै आरो नों नोंथाङाबो नोंथाङाबो मोनथिगौबा एसे फोरमायनानै होदो माबोरैहाय बानायो नोंथांनि बादिब्लाथाय
आंनि बादि माने नोंथाङा जेरैबायाददि बानाय बेखौ मोजाङै गुवारैनो फोरमायखाजोबनानै होबाय आ आं दा मारै मा बुंगोन बेखौ गोनो गोथो जानानै फैबाय
औ औ आरो नोंथाङा जाफेरबाय दा नाफाम
औ जानायालाय जादों नोंथां
औ औ बिदिनो मा माजों बानायनानै जाखो नोंथाङा
आङो जेनबा ओरैनो गोजा जेनबा नाफाम गोजा बिदिबो एवनानै जाबाय ओमफ्राय ओ थास' बिथ'रायाव होदेरनानैबो जाबाय आरोना नोंथां
औ औ औ थास' बिथ'रायजोंबो बि जोबोर गोथाव जायो औ थास' बिबारजोंबो गोथाव जायो
औ थास' बिबारजोंथ' आं जाफेराखै जिखुनु बिथ'राइजों थास' बिथ बिथरायदो जादोंमोन गोथावनो मोनदों औ आरो आङो जेनेबा नाफामखौ ना एसे जों बायदि मावाना फिथिख्रि बिदिजोंल' बानायनाय नुवाखै आरो ना नोंथां
औ औ
आङो नुनो मोनदों बै गोलाव गोलाव गोबा गोबा नाया खानलि ना ना खानलि ना ना मा होनो
औ
औ बिजोंबो बानायनाय नुनो मोनदों आरो ना नोंथां औ बानाय बानायनायफोरालाय बिदिनो सेम प्रसेसआनो होन
अ जायखिजाया नाजोंनो बानायनाय जायो नालाय नोंथां ओरैनो ओरैबाथ' जोङो गोदेरबाबो फिसाबाबो बेखौ देग्लिखानांगोन नोंनि नोंनि सुबिदा जानायनि सायावसो नालाय अब्लाबो आं सानो ना फिसाया मोजांसिन जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ जायो आरो ना फिसानि ऐसे गोथावसिनबो जायो आरो ना
औ औ
आरो जेनेबा नाफोरनि ओ खिफोरखौ गारबाथाय गोथावसिन मोनजायो जेनेबा गोखा मोनजाया नङाबा खि खि थाबाथाय गोखा मोनजायो
औ औ बिनिखायनो जोङो बेफोरखौ साफायै सु स्रयै गारजोबनानै सायनानै लानांगौ औ
आरो जेनेबा ना औ ना गेदेरफोरखौ बानायबाथाय जेनेबा देग्लिनायाव एसे टाइम लायो आरो ना
औ औ औ खस्थ' जायो ना फिसाफोराबालाय गोरलैयैनो गेब्लेयो नालाय नोंथां
थाब थाब गेब्लेयो
औ
ओ बिदिनो जों बा ओ थास' थास' बुग्ला होफानायनि अनगायै ओ मोनसे मोनसे जेनबा थास' बायदियैनो फिसा फिसा दं बिफां बा जोंनि खिजाय गांदेमा होनो आरो ना। बेखौ होनाय जायो बेखौ होनाय जायो आरोना थास' गुग्लाजों लोगोसे।
औ औ।
बे मोननै जिनिसखौ
औ औ। माबोरैहाय जायो नोंथां बेखौ होफाबाथाय?
औ बेखौ होफाबाथ' इमान बिदि जेनेबा फारागखौ नुनो मोना जेनबा जेरै गुग्लानि टेस्टआव बोरै बिदिनो बेयावबो मोनो।
उम। जायखिजाया नाफामनि टेस्टखौल' जोङो हमनानै मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ।
एख' बिदि जेनेबा बेलेग आलादा आलदा मोना आरोना। नाफामा नाफामा जेरै जानानै मोनो बिदिनो मोनो।
औ जोङो बा थास' होदों ना मा होदों जेबो हमनो हाला आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय।
औ नोंथां।
नोंथांजों बे नाफामनि सोमोन्दै सावरायलायनो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथांनिफ्रायबो जेनेबा नाफामनि बागै गोबां सोमोन्दै मिथिनानै
औ औ अब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां।
औ।